सेसे समनि थाखाय फ्रि ना नोंथाङा?
औ नोंथां फ्रियानो।
नाथाय जों आङो दा मानि उन्दै -उन्दै लाइमोन गथ'साफोरनि सांग्रांथिनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदों।
औ सावरायनो हागोन।
नोंथांबजों सावरायनो हागोन ना? अ होमबा जागायनोसै होनब ना नोंथां।
औ
जों बुंनो थाङोबा सांग्रां बुंनो थाङोबा जों दानि जुगाव जों बा नोंथांमोननि एरियायाव जों
औ
माने नोंथांमोननि एरिायाव नोंथांमोना उन्दै- उन्दै हौवासा गथ' हिनजावसा गथ'फोरखौ नोंथाङा फरायनायनि बागै माबायदि सांग्रांथिु नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सांग्रांथि माने ओ आथिखालावथ' गथ'फोरा गथ'फोरा गथ'फोरा सांग्रांथि माने नोंथां गथ'फोरनिख्रुइबो बांसिन पेरेन्टसफोरा सांग्रांथिसिन जाारसिनबाय आरो। गथ'फ्राथ' गथ' समाव इसेबां बुजिखाया ना मा होनो नोंथां?
नंगौ न थ नांगौ
माने ओ गथ'फोरा पेरेन्टसा माबायदि थिनो माबायदि बाहायो बेखौनो गथ'फ्रा उन्दै समावथ' फल' खालामखायो।
नंगौ नंगौ
माने नोंथां आथिखालाव जोंनिथिंजाय बिमा बिफायानो जा बिदा बिब' गेदेरसिन बेफोरबायदियानो जा ओ बिबथै फोरानो जा बिबै बिबौआनो जा माने गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो सस्कुलाव दोनहैनाय लांलाय लाबोलाय खालामनाय फरायनाय फरायदों फराया दिथा होनाय आरो टिउसन सिउसन बेबायदि होनायफोरा ओ फरायनायनि फारसे सांग्रांथिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि?
जोंनि
हेल' खोनायाखै नोंथां हेल' हेल' हेल' खोनायाखैमोन नेटनि प्रब्लेम खोनायाखै नेटनि प्रब्लेम
बुंनो थांबा जों जोंनि बे ओनसोलाव
औ
जिखिनि पेरेन्टस जों फो माने पेरेन्टसफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां सांग्रांथि दङ आरोखि
औ
गोबां केयार- केयार खालामा आरोखि थांलाय फैलाय जों स्कुल दोनहैनाय नुनो मोनो बे लोगोसे जों टिउसन लांलाय लाबोलाय खालामनाय जों नुनो मोनो माने जों माने गोबां गथ'फोरखौ केयार खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि दै
औ
ओरैनो नोंथां ओ लाइमोन गथ' उन्दै -उन्दै बिथांमोना दि गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां गाज्रि थाङो बेनि थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेनि गाहाय जाहोनफोरानो जाबाय लोगोनि माने लोगो लोगोफोरनि सायावबो जायो आरो नैथिया जाहैबाय निसा जुक्त ग बुस्थुलानाय
औ
आथिखाल ओ ससियेल मिडिया जोंनो जा माने ससियेल मिडियानि बांनाय लोगो -लोगो मालायनि लाक्जारि लाइफ मालायनि सोखो -मोखो बेबायदिखौ बांसिन नुनानै माने ओ गथ'फोरा जायो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो एसे देरनाय लोगो -लोगो लाइमोन गथ'फोरा बाइक नांगौ स्कुटि नांगौ बेफोरदि जाया होनबा नोंथां?
नंगौ -नंगौ
बेफोरबायदिनो बेरायनाय मानाय आरो निसा जुक्त' बुस्थु जेरै- ओ जुमाय फां सिगारेट ड्रागस बे बेबायदियाव गोदोसोनानै गोबां लाइमोनफोरानो बरबाद जादों आरो नोंथां-
औ
बेफोरबायदि ओ लाइमोनफोरनि माने बेबायदि बरबाद जानायखौ नुयोबा माने जों गोबां दुखु मोनखाङो आरो खिन्थु जोंनि समाजा बेफोरनि बदि सांग्रां जानाया मोजां मोन
नंगौ- नंगौ
ओ मानो होनबा दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि फिउसार नङा होमबा नोंथां? गाबोननि इयुन दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि हादरखौ सालायगोन रायजोखौ सालायगोन हारि सालायगोन न'खरखौ सालायगोन। जुदि दिनैनि लाइमोनानो बेफोरबायदि निसा जुक्त' बुस्थ बेबायदि माखासे ओ समाजनि बेरेखा आरो गावनि लाइफ दानायनि बेेरे-बेरेखा बेबायदि माबायाव गोदोफबनानै थायोबा
औ
जोंनि इयुन जोलैया बोरै मोजां जानो।
नंगौ नं- नंगौ थांं नंगौ- नंगौ
ओ दा नोंथांमोनथिं बेबायदि ओ नुनो मोनो ना मोना
औ जोंनि एरियाायावथ' जों आं माने गोबां नुनो मोनदों मानखि जिखिनि ओन्दै-ओन्दै देरफुनाय हौवासाफोर
औ
औ गोबां निसाजों गोदोसोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेजों लोगोसे उन्दै-उन्दै देर फुनाय लाइमोन सिख्लाफोर एबा लाइमोन हिनजावसाफोर आरोखि बिसोरखौबो आं गोबां नुनो मोनदों सोहोराव थाहैयो जे फरायहैनो
ओ फरायनायखौ बादानानै दोन्दों सोखोम मोखो देखायनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों सो खो मोखो सोखो मोखो माबानायखौ जों देखायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरोखि फरायनायनिखौ फरायनायखौ दोनथ'नानै
जों ओ हौवासाफोरनि बागै जों हौवसा लाइमोनफोरनि बागै बुंनो थांबा जों गोबां गोबां हौवासाफोरखौनो जों लोंनाय जानायजों गोदोनायजों लोगोसे गारि मथर लानानै गावखौनो सोखो मोखो देखायनाय
औ
खौ जों नुनो मोनदों आरोखि गावनि फिउसारखौ फिउसार बेनि बागै माने साननायखौ जों नुहरनो मोनाखै आरोखि।
औ
बेजों लोगोसे समाजाबो गाज्रि जालांनो हमो नङा होमबा नोथां।
औ औ दा बेफोर फारसे माने बेदि बेफोरबायदि थासारिनि फारसे जोंनि समाजा जौ गानांसिगौ ना मा होनो नोंथां
औ औ औ सबधान जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा गाज्रि जायोबा गुबुन सासेयाबो गाज्रि जानो बारा गोबाव सम नाङा नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां माने मा होनो ओ गाज्रि लोगोजों लोगो मोनलांफाबा माने मोजांङा बो गाज्रि जानो टाइम नाङा नोंथां
टाइम नाङा नोंथां
ओ गाज्रियासो मोजां जानो जोबोद टाइम नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
ओ दा बेफोरनि फारसे जोंनि समाज जोंनि न'खर बिमा बिफा दिथागिरि गारजेन बेफोरो माने गथ'फ्रा जेब्ला एसे देरो अब्लानो गोबां सांग्रांथि लाखिनाया मोजां आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
माने गावनि ओ गावनि फिसाफोरा बा गावनि फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै गावनि बेबायदि उन्दैसिना आरो गावनि गारजेनफोरा आरो माने गारजेनफोरा गथ'फोरा माबायदि दिग जों थांगासिनो माबायदि समखौ हगारदों। बबाव थांदों बबाव फैदों बेफोरखौ माने मा खालामदों मा मावदों बेफोरखौ माने ओ दिथा होनाया मोजां आरो नोंथां अबबा थांनानै लोगोखौ जों अबेबा बेरायहैनानै लोंला जाला बेफोरबायदि निसा जुक्त' बुस्थुफोर जादों नामा? बा अबेबा ओ फरायसालियाव कलेजाव थांनो होननाय फरायसालियाव कलेजाव थांनो होननानै थाङालासिनो अबेबा बेराय गहैलाबायनानै गथ मा बेफोरखौ माने जोंनि समाजनि मानसिफोरा आरो समाजनि आफादनि दैेदेनगिरि आफादनि मावथि हान्जाफोर आरो बिमा -बिफा
औ
गारजेन बेफोर सांग्रां जानांगौ आरो बेफोरनि फारसे नोंथां। आरो बेफोरबायदि जुदि लामाजोंनो थांदोंबा ओमफ्राय बोरै मोजाङाव लाबोनो हायो बेखौ जों नाजानांगौ आरो नोंथां।
नागिर नांगौ नांगौ
दा नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि सांग्रांथिनि फारसे माबाफोर हाबा माने माबा सांग्रांथिनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय नाजानाय नुनो मोनो नामा?
औ आं गोबां नुनो मोनो माखासे लाइमोन हान्जाफोर दानानै जोंनि जा जोंनि जा गाज्रि जालांनो हमनाय लाइमोन हौवासा- हिन्जावसाफोरखौ जों मोजाङाव लाबोनो थाखाय जाखिनि नाजानायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। आ बेजों लोगोसे जों लाइमोन एबा लाइमोन हान्जाफोरा जों नाजानायजोंल' जों ज जाया नङा होमबा।
बेजों लोगोसे जोंनि न'खरनि गारजेनाबो मोजां जानांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ, औ
जुदि जोंल' नाजानानै ओ न'खरनि गार्जेना जुदि दिनै जों बुजायनो थांगोन गाबोननो न'खरनि गारजेना फ्रियै जोंनो हगारना होबा
औ
माने जोंहा बुजायहैनायनि बा जोंहा मोजां खालामनो नागिरनायनि जोंहा जेबो लाब खौ जों जों नुवा आरोखि। बेनिखायनो जोंनि जिखिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा
औ
मोजाङाव लाबोनायखौ माने मोजाङाव लाबोनो नागिरनाय बेजों लोगोसे बिमा -बिफा बिफायाबो एबा गारजेनाबो जों लोगोआव थाफानांगोन होमबासो बे गथ'खौ जों मोजाङाव लाबोनो हागोन नङा होमबा।
औ
जुदि जों दिनै लाबोनानै मोजां बुजायनानै गालाङो गाबोननो एबा समफोरनो बे लामाजोंनो दावबायलांफिनोबा न'खरनिफोरा नोजोर होआबा जोंहा बेखौ बुजायनाय बुजायनो बा बुजायनायाव माने बुजायबाबो बिदि गथ'फोरखौ बुजायनो हाया जायो आरोखि ओंखायनो न'खरनि गारजेनाबो नोजोर होनांगौ आरोखि नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव
नोंथांमोननि ओनसोलाव जिखिनि औ औ
समाबो जाबाय दा दोनथ'नोसै नामा नों?
औ नोंथां दे, दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय।